औ नोंथां।
अ ओ गोजोन बेलासि नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां।
अ दा जों नोंथां आं नोंथांजों नैबे बुब्लियाव आं मोनसे ओ जेन'बा मोनसे गोनां टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ मा आयदानि सायाव सावरायदों नोंथां।
दा आयदायानो जाहैबाय जोंहा नोंथां बे जायगा बेरायनाय आरो जेन'बा नोंथां जोङो जायगा जिउआव जायगा बेरायनाय मानो गोनांबा नोंथांआ माबा मोनसे जायगा बेरायनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोथां मोनसे जायगा नोंथां बेरायहैखांनाय।
औ नोंथां आंथ' जे एसेबांबो जायगा बेरायफेराखै जोंनि ओनसोल बा साखाथियाव थानाय मोनसे मानास हायुङारि हाग्रामा बेहाय बेरायनाय बेरायखांबाय आरोना आं नोंथां।
अ नोंथां अब्ला बिनि माखासे नोंनि जिउ जारिमिन बे बेरायहैनाय बेनि बागै एसे फोरमायदो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां ओ गिबियाव नोंथां नोंथाङा ओ मानासाव फैनो थाखाय नोंथाङा जोंनि मानासनि हाबग्रा मोनसे गुबै लामायानो जाहैबाय बासबारि होननाय बे बासबारियाव नोंथाङा गिबियावनो फैग्रोनांगोन आरोना बेसिमहाय बेनि उनावहाय नोंथाङा बेहाय हाबलांनो थाखाय निजा गारिखौ नोंथाङा लांनो हानाय नङा। बेनि थाखाय नोंथाङा जिपसि भारा लानो नांगोन आरो। ओ जिपसि भारा लानाया नोंथाङा खमैबो थाम रोजा बा थामरोजा बाजौ रांसो लानो हागौ। थिग बेबायदिनो बिदि लाखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मोनसे बेहाय हाबनो थाखाय नोंथाङा गनायथि लाहैग्रोनांगौ। गनायथि लानायाव नोंथांनिफ्राय एसे रां लानो हागौ आरो बेजों लोगोसे मा ओ नोंथाङा हाबलांनायाव लोगोआव केमेरा बायदिसिना लांफायोबा नोंथांनिफ्रायबो ओ आलदा खरसा लानाय जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा ओ बेयाव थांनानैहाय बेरायहैनो हागोन ओ आरो नोंथाङा जिब साफारि खालामनायजों लोगोसे ओ मैदेरावबो गाखोनानै बेरायनो हागोन आरो ना नोंथां थिग बेबायदिनो आङो नोंथांनो आं जि जिथा फारि खालामनाय बेनि सोमोन्दै फोरमायथिनोसै बिदि खालामखांनायनि उनावहाय जोङो मानास हाग्रा फारसे हाबलांदोंमोन। मानास हाग्रा फारसे हाबलांनायाव जोङो मानासनि माखासे ओ समायना रमायना जे मिथिंगानि समायना महर बेखौ नुदोंमोन आरो गांसोबारि ओनसोल दैबबारि ओनसोलफोरखौ जोङो नुदोंमोन। बेजों लोगोसे लामा दथा सेर सेराव जोङो बायदि रोखोमनि दाउ जिब जुनारफोरखौ नुलांदोंमोन जेरै जिब जुनारफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोख्राफोर मैदेर गान्दा मैसो मै अमा मोसा बिफोरखौ जोङो नुलांदोंमोन आरो आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि फिसा फिसौ जिब जुनारफोरबो दंफायोमोन आरो जोंहा मा माखासे बायदि रोखोमनि दाउफोर खौ नुलांदोंमोन जेरै बुंनो थाङोबा दावराय दङो दावमासार दङो बिदिनो हरनबिल दङो जाय खौ जोङो ओ
हमबिल खो दङो हमबिलखौ जोङो बर'आव ओ मा बुङोमोन बावलायलांबाय आं बेखौहाय बाथ' दङो थिग बेबायदिनो सिला सि-सिगुन दाउ थु बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि दाउखौ जों नुलांदोंमोन आरोना बायदि रोखोमनि गाबजों गु बुंफुनाय दाउमाखाखौ जों नुलांदोंमोन बेजों लोगोसे जोङो गोजौ गोजौ बिफांफोरखौ नुलांदो आरो बायदि रोखोमनि मा ओ बेन्दों हारिनि लाइफांफोरखौ नुदों जेरै आरो जोंनि आसामनि हायुंआारि मा बिबार बे बिबारखौबो जों नुलांदोंमोन जायखौ जों कफ' बिबार होनना बुङो बेखौ जों नुलांदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा साल बिफ फां गाम्बारि बिफां, सिगुन बिफां, पमा बिफां, सिमलि बिफां सिराबिक फां बिदि बायदि रोखोमनि बिफांखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो ओमफ्रायहाय जोंङो माखासे लाय मुलि हारिनि लाइफां खिफि बेन्दों जारि मैगं बायदिसिनाखौबो जोङो नुनो मोनदोंमोन। जोंहा मा ओ माखासे बिफां सायाव थाग्रा जुनारफोर जेरै मान्दाबफोर दङ मोफौफोर दं बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो थाङै थाङै थाङैहाय जोङो दान्दिसे समनि उनावहाय ओ मथंगुरि होननाय जायगासिम सहैनायसै बे मथंगुरि होननाय जायगाया मा ओ मोनसे बेहाय न'सा न' लुनाय बा देरा लुना दोननाय जादों आरो बेहाय थांनानै जोंहा सुबुंफोरा बेनि समायना सोमखोर महरखौ नायहैयो आरो बेहाय बे सेरजोंनो जोंहा मा मानास दैमाया बोहैलांदों। बे मानास दैमायानो जोंनि बे मानास हाग्रामायाव थानाय जिब जुनारफोरनि गासै नांनाय दैखौ सुफुंसारना होयो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो बे मानास दैमा सेराव आं दान्दिसे सम जिरायहैदोंमोन जेरावहाय बे मानास दैनि माखासे गुसु बारा आंखौ गोजोनग्लाय होनो हादोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो मा खालामदोंमोन बेहाय थांनानैहाय बेहाय मोनसे मिउजियाम दं आरोना गोजौ मथंगुरियावहाय बेहाय बायदि रोखोम जिब जुनारनि हारा जेरै मै मैसो मैदेर गान्दा बेफोरनि हाराफो खौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो बेनि अनगायै गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरनि हाराफोर दंबावोमोन आरो जोंहा बेहाय जे दउ थिलिं बे दाउ थ्रिलिंनिबो ओ बेहाय मोनसे सावगारि बा मुरथि खालामना दोननायखौ नुदों आरो गान्दानि मुरथि मोसानि मुरथि बेफोरबायदि खालामना दोननायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो बेनि बागै ओ जे बेहाय थानाय जे गाइड बे गाइडनिसिमबो जोङो सोंनानै लादोंमोन आरो। थिग बेबायदिनो बेनिफ्राय जोङो भुटाननि समायना सोमखोर हाजोखौ जों नुहुरनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेहाय मा रिभार राफ्टिं खालामनो हायो आरोना नोंथां। बे मानासाव दैमायाव रिफार राफथिं खालामनानैबो नों नोंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय खालामनो हागोन।
थिग बेबायदिनो जोङो हजोंहाय ओ दान्दिसे थाथनानैहाय ओजों जोङो साहा लोंखांनानै जों गाहाय फारसे फैफिनदोंमोन बा गुबुन फारसे जों गांसोबारि ओनसोल फारसे जोङो नायनो फैफिनदोंमोन। बेहायबो जोङो बायदि रोखोमनि जोङो जिब जुनारफोरखौ नुबोनो मोनदोंमोन आरोना नोंथां। जेरावहाय जोङो गुबैयैनो गान्दाफोरखौनो गोबां बिबांनि जों नुनो मोन्दोंमोन। मैसो खौ नुनो मोनदोंमोन मैफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन खारदिंलाबायनायफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। आरो गोबां बिबांनि मैदेरफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो। थिग बेबायदिनो जोङो मानास हाग्रामायाव बेरायनानै फैफिननाय जादोंमोन आरो। ओ जे आं नोंथांनियाव मानास हाग्रामायाव बेरायनायनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बेनोसै नोंथां। नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै माबा एसे फोरमायथिननो हागोन नामा नोंथाङा जे जिउआव बेरायनायनि सोमोन्दै?
औ नोंथां ओ। जेन'बा ओ नोंथाङा मोजांखौनो फोरमायबाय जेन'बा नोंथांनि जा नोंथाङा आ बेरायनानै माबायदि मोनदों आं दा नोंथांनो ओ बेरायनाया जोंनि जिउआव मानो गोनां बा जोङो मानो बेरायनांगौ बा जोङो बेरायनायाव मा मानि गोनांथि दं आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनोसै। दा जोंहा बेरायनाय होनबाथ' बेनो जेनबा जोङो जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ हान्थिनाय दा बे हान्थिनायाव जोंनो गिबियावनो मा नांगौ जायो जोंनो गिबियावनो रां नांगौ जायो। जोंहा रां गैयाब्ला नों साखाथि फाखाथिबो नोङो ओ जेरावबो नोङो थांनो हाया। जायनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो जायगा दावबायनो थाखाय नोंथांनो रां नांथारगौ। दा बेल' नङा नोंथांनो जायगा बेरायनो थाखाय नों नोंथाङा एसे ओ नोंनि माबायाव नोंनाव एसे गियान थानांगोन। गियान गैयाब्ला जोङो बेरायनोबो हाया जोङो जेन'बा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा थांनो हाया। नोंथाङा माखासे एसे फरायनो लिरनो गोरों जानांगोन। नोंथाङा माबा मोनसे खालामनोबा जेन'बा ट्रेन टिकेटफोर लिरनो बा नोंथाङा बिदिनो फैसाफोरखौ सिनायनो बिदिखौ रोंनांगोन आरो नोंथाङा एसेब्लाबो जेनेबा लामाफोरखौ बुजिनो रोंनांगोन आरो नोंथाङा एसेबाबो सालाक जानांगोन आरो। दा बेरायनाया मोनसे ओरैबायाददि जोंनि जिउआव मोनसे ओरैबायदि खामानि मावो जे जों मानसि माहारिखौल' जों मिथिखागौ जेन'बा ओ जोंनियाव दुखु खस्थ' बेफोर गाैबो दंजोबो। नाथाय जोङो बेरायोब्ला बैफोर दुखु खस्थ'आ ओ जोंनि जोंनि माबायाव गैया जायो जों बेखौ बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला नोङो जायगा बेरायोब्ला बा जायगा दावबायनो थाङोब्ला ओ नोंथाङा ओ नोंथाङा बै जायगानि बागैल' सानबाय थागोन। दा बिदिनो नोंथाङा नोंनि दुखु खस्थ' बेफोरखौ बावगारगोन आरो दा बेरायनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि रां खरसा जायो। मानो होनना बुङोब्ला नोंङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांगोन नोंथाङा थाग्रा रुम थारनांगोन नागिरहैगोन नोंथाङा जाग्रा आदार बायनानै जागोन नोंथाङा थांनायनि माखासे खरसा बेफोरखौ नांगोन। दा बेफोरो जोंनाव गोबां खरसा लाबोयो आरो दा नोंथाङा नोंथांनियाव रां गैयाबा दा जोंनाव बेरायनाया मानो गोनां होनब्ला जोंङो बेरायोब्ला जोंङो बुहुमाव जे गोबां समायना समायना ओम माबाबो दङ जों बेखौ जोंङो जोंङो नेवसिनो हाया जेन'बा जोंङो बेरायनायनि गेजेरजों जोंङो माखासे ओ माखासे माबाफोर थायो जेन'बा जोंङो मिथिनो मोनै जायगा बा नुनो मोनै जायगा जाय जायगाया जोंखौ ओ समायना रमायना गोजोन होयो बा गोजोन होनायनि ख्रुइ जोंङो एखदमबारे जोंङो जोंनि दुखु दाहाफोरखौ जों बावगारनो हायो। आरो बेरायनायनि गेजेरजों जोंनि ओ सफ्रोमबोनि ओ जेन'बा जोंनि गियाना एसेब बारायो आरो जोंङो बेरायनायनि गेजेरजों बे बुहुमाव जे गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसि ओ राय राव हारिमु दङ जों बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो जोंङो बेरायनायनि गेजेरजों जोंङो जोंनि जिउनि ओम मोनसे ओ मा गोसोखांथि महरै जोंङो मोनसे लाखिलांनो हायो बेरायोब्ला जों गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोंबियाव थांनायाव जों मखासे फट फोरखेब जायो भिदिअ बानायायो दा फोरो जोंनियाव जोंनि ओ गोसोखांथिनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां खामानि मावो आरो जेनेबा जोंङो बेरायनानै फैयोब्ला जों बेखौ जोंङो हजोंहाय माबायदि रंजाबोखो बा माबायदि थाबोखो जों बेखौ माखासे फट' बि भिडअ नि गेजेरजों जों नायनानै मोनदांबोयो दा बेफोरो ओ जोंनि जिउनि मोनसे मोनसे मोनसे गोसोखांथि जाय गोसोखांथिखौ जोंङो अराय सम फट'नि महरै भिडिअ'नि महरै जोंङो जों नोंबो नायलांनो हागोन नों नि इयुन जोलैखौबो नोंथाङा देखायलांनो हागोन बेबायदि आरो दा बेनो जोंनि गेजेराव बेरायनाया आथिखालाव गोबां मुखुब जायगा लाबाय। जोंनाव आथिखालाव गोबां बिदिनो जोंनाव बेरायग्रा जायगाफोर दंसै जाय जायगायाव जोंङो थाङोब्ला जोंनि जोंङो एखदमबारे सोरगोफुरिफ्राव थांनाय बायदि जोंङो बेरायहैनाय बायदि मोनगोन। जाय जायगायाव थाङोब्ला ओ जोंनि गोसो गोरबो गासैबो सुग्लायजोबगोन दा बेरायनो होनब्लानो जों बेरायनो हाया जोंनो गिबियावनो नांगौ रां। बे राङा ओरैनो फैया मानो होनना बुङोब्ला नोंङो मोनसे जायगायाव थांनो नोंथां नोंनो बाइकजों थांनोब्लाबो नोंथांनो ओरैबायदि फैसा नांगोन जे नोंथाङा गारि गाज्रि जालाबायगोन मालाबा थाव सोनांगोन। ओ मालाबा बिदिनो जाग्रा रुम भारा बेफोरखौ नोंङो नोंथाङा गावनि पकेटनिफ्रायनो गारजोबनानै नोंथाङा थांनांगौ जायो। जाय नोंथांनि ओ नोंथांनाव जाय न' फैसा गैया बिसोरो मालाबा बेरायनोबो साननो हाखाया आरो नाथाय जोंङो खायदा खालामनांबो बेरायनांगौ बेरायनाया जोंनि जिउआव मोनसे मैखोम जायगा लायो। बेनिखायनो जोंङो बेरायनायखौ जोंङो मालाबाबबो ना खालानो नांङा दा बेबायदिनो आरो जोंनि गेजेराव जेनेबा जोंहा समावबो जाबाय नोंथां। अब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै नामा? अ उननि समाव अ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।